औ नोंथां खोनादों ना? औ मा खालामदों नोंथाङा?
नोंथां।
ओ होमबा आं आं नोंथांजों दिनै ओ मोन ओ लामा दालांफोरनि आयदानि सायाव फंनै
औ औ रायलायजागोन नोंथां।
औ होमबा नोंथांनाव फंनैसो सोंथि सोंनोसै।
औ औ सोंजागोन दे।
औ। नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ गोदोनि फाय दा सिम बिदि लामा दालां फोरा। बेसेबां जौगानाय आरो बा बे जौगाना ओ बे लामा दालां जौगानायनि जाहोनाव नोंथांमोन मोननि मा बखयदि उसुबिदा बा सु सुबिदा जादों नोंथां
औ औ औ औ नंगौ हागोन नोंथां।
औ।
औ लामा दालां होमबाथ' लामा दालाङाथ' जोंनिया मेनथार। गोदोनिफाय गोदोनिफाय दासिमाव सानना नायबा जोंनिया बहुद जौगाबोबाय आरो। गोदोनि गोदोनि समावथ' जोंनिया लामा दालां बेफोरबायदियानो गैयामोन आरो। हाग्रा हाग्रा बा बे जेरैबो लामा गैयि बेफोरबायदिमोन आरो गोदोनि समाव दानि दानि समावसो जोंनिया गोबां जौगाबोबाय आरो
औ औ
गोदोनि समाव बेफोरबायदि लामा गैयि लामा दालां गैयिनि थाखायनो बहुद खस्थ' जाबोदोंमोन आरो आबै आबौमोननि समावहाय जेरै नोङो मा मा खहा जाबोदों होनबाथाय मा मा अ सुबिदा जाबोदों होनबाथाय जेरै गोदोनि गोदोनि समाव लामा दालां गैयि समावहाय नोङो स्कुल फरायसालिफ्राव स्कुल फरायसालिफ्राव थांनायाबो गोब्राब जायोमोन। लामा गैयाबा आरो दालां गैयाबा थ' नोङो जे बोरै दै बारनो दै गिदिर गिदिर दैमा गिदिर गिदिर बेफोरफोरखौ बोरै बारना थांनो? बेफोरबायदि जादोंमोन आ रो आरो स्कुल थांनायल' नङा जोंनिया बेफार फालांगि खालामनायावबो बहुद माने खस्थ' जाबोदों आरो माने बेफार फालांगि खालामनाया खम जाबोदोंमोन आरो मानो होनबा जोंनिया जोंनि जोंनि जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव थांनोबा गुबुन हादरफ्राव बिदिनो हादरफ्राव नङाबाबो जोंनि जायगानिफ्राय गु बुन जायगा मोनसेयावहाय मालफोर इदिनो नों बिजनेस खालामनाय फोरखौ प्रडाक्टफोरखौ हरनोबा नोङो लामा दालां गैयाबा उसुबिदामोन आरो थांनो। बोरै बोरै थांनो नोङो बोरै बेफार फालांगि खालामनो
औ औ।
होनबा बे नोङो बेफार खालामनायावथ' नोंनो बहुद गिदिर गिदिर सामान लांगोन ना नोङो बेफोरखौथ' नोङो आखाइ फोरजों लांनो हाया जाहैबाय बेफोरावथ' जों गारि मथर थर नांगौ जाथारोना नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ औ गारि मथर गैयाबानो जों बेफोरबायदि बेफार फालांगिखौ खालामनो हाया होननाय आरो
औ औ
आरो मोनसे मेनानो जाहैबाय जोङो लोमजाबा साजाबा देहा फाहामसालिफ्राव थांनोबा जोंनो जोंनो हरखाब लोमजाबा जों माबा मोनसे इमारजेन्सि जाबा जों देहा फाहामसालिफ्राव थांनो बेमारिफोरखौ लांनो गोब्राब जायोमोन आरो गोदोनि समावथ' आ बै आबौमोननि बुंनाय बायदिबाथ' थिखोनानै बाननानैसो लांनांगौ गोनां जायोमोन होनदों आरो देहा फाहामसालिफ्राव मानो होनबा बे लामाफ्रानो गैया नालाय लामा दालांफ्रानो गैया नालाय बिदिनो गारिफोर हाब जालाना गारि मथर फोर हाबजाला बेफोरनि थाखायनो आरो आरो दानि समाव जों साननानै नायबाथ' जोंनि दा दा सम जि सम बेफ्रावथ' जोंनिया जोबोद सोलायबोबाय जों गामियाव बो गोबां लामा दालां जाबोबाय गोबां सुबिदा जाबाय गोदोनि स माव बेफोर गैयानोमोन नालाय दा लामा दालां जानानै जोंनिया जि मुलाम्फा मोननांगौ जि सुबिदा मोननांगौ स्कुलफोराव थांनाय फरायसाफोर थांनाय बेफोरो मोजां जाबाय आरो जोंनियाव आरो देहा फाहामसालिफ्राव थांनायाबो गोरलै जाबाय।
औ
आरो बिदिनो बेफार फालांगि खालामनायावबो गोरलै जाबाय माने सुबिदा जाबाय। आरो अबावबा बेरायनो थांबाबो। बेरायहैनो हाबाय। इमारजेेनसि खामफोरखौबो मावनो हाबाय। बिदिनो गोबां जौगाबोबाय आरो, गोबां सोलायबोबाय गोदोनिफ्राय साननानै दासिमाव नायबा। आरो जोंनिया थ' बे न'फोर लुनोबाथ' न' गिदिर गिदिर लुनोबाथ' जोंनिया ट्रेक्टर गारिफोरजोंसो लांखाथारनांगौ नालाय। गिदिर गिदिर माल फोरखौ नोङो जेरै इथा, रड, बाला अन्थाइ सिमेन्ट बेफोरखौ नोङो, गारि नङाबा लांनो हाया नालाय। न' गिदिर गिदिरफोरखौबो लुनो हाया आरो लामा सामा गैयाबा दाथ' लामा दालां मोजां जाजोबनानै बयबो बेफोरबायदि न' फकानि न'। फोरखौ लुजोबसै आरो।
औ।
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो आरो नोंसिनिथिंजाय। लामा दालां जानानै बोरै। माबोरै महर सोलायखो? माबोरै जाखो? एसे फोरमायना होदो आरो नोंथाङाबो।
औ नोंथां। दा जोंनि ओनसोलावबो नोंथां बुंनाय बायदि। बिदिनो एखे, औ। गोदोनि समावहाय बिदिनो लामा दालां गैयिनि जााहोनाव। गोबां नख'रफोरा माने उसुबिदा जायोमोन दाबसे जायगानि। मफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो। ओमफ्राय लामा सामा गैयाबाथ' गोबां खस्थ' जायोना? बिदिनो औ बिदिनो रां सां रां रुफा आरजिनो थाखाय गुबुन जायगायावबो थांनांगौ जायो। जायो मालाबा गावनि जायगायाव गासै गासैबो सुबिदाखौनो मोनजोबा। बिदिनो। थांनो गोनां जायोब्लाबो नों लामा दालां गैयिनि जाहोनाव। गोबां खहा जादों। दंमोन। आरो बिदिनो गावनि खामानियाव सहैनांगौ थि समाव सहैयामोन। बिदिनो औ गथ'फ्राबो बिदिनो गावनि फरायसालियाव गावनि थि समाव सौहैनो हायामोन बिदिनो गोबां गथ'फोरबो लामा मा दालां गैयैनि जाउनावनो फरायसालिखौबो नागारनो गोनां जादोंमोन। औ औ आथिंफोरजों औ हान्थिनांगौमोन आरो बिदिनो गोबां ओ गुबुन दाबसे जायगायाव बेफार फालांगि खालामना थांनो थाखायबो गोबां माने खस्थ' जायोमोन आरो। लामा दालां गैयिनि जाहोनाव बिदिनो दासिम गोदोनिफ्राय सानोबा दासिम गोबां सोलाय बोबाय दायो गोबां सुबिदा जाबाय आरो थ' लामा दालां गासिबो थिगैनो दङ। जोंनि ओनसोलाव दासान्दि औ बि दिनो गोबां न'खरफ्रानो ओ सुबिदा मोनबाय आर रो बिदि गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै रां आरजिनो बा गुबुन गुबुन जायगायाव गावनि खामानिखौ होसोनो हाबाय।
औ बेफार फालांगि
औ बेफार फालांगि खालामनो हाबाय बा बायदिसि खामानि बेफोरखौ नङा बायदिसिना खामानियावबो गावनि थि समाव बाय औ बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो गोबां सोलायबोबाय आरो।
औ औ बहाबा बेरायहैनो बेरायहैनो थांबा बो नोङो थांनो हासिगोन आरो औ सुबिदा जाजोबबाय औ।
जेरावबो माने थाब सहैयो आरो दानिया।
औ औ आरो उम औ आरो लामा दालां जानानै गामि गामि गंफ्रोमबो गामि गामि स्कुल देहा फाहामसालिफोर बै देहा फाहामसालि फिसा फिसाफोर लुनाय बेफोरखौ नुनो मोनसै आरो दानिया गोदोनि समावथ'
गोदोननि समावथ' बिदि नुवामोन गैयामोन औ आरो दानि दानि समाव बिदिनो अखा अखा दै बिदि जायोब्ला बो लामा दालां थानायनि थाखाय बारा उसुबिदा जालिया आरो औ गोदोथ' औ गोदोथ' जों खोनानाय बादिब्लाथ' आरो जों उन्दै उन्दै सम समाव नुबोदों आरो एसे अखा हायो लामा लामाफ्रा होथेनानै थानाय हायो दा बहाबा थांनो गोनां स सम जाब्लाबो जों थांनो हाया थाबैनो सहैना हाया बिदि गोबां खस्थ' जायोमोन आरो
गैयाबा दैफोरखौ बोरै बारनो ओ बे बेफोरबायदिमोन आरो ओम ओ दानि समफ्राव थ' बेफोरखौ नुनो मोननो नागिरला एसे खम जाबाय दङ अबावबा अबावबबा जायगायाव ओ होम्बाबो हानद्रेड बेवहाय सेभेनटि फारसे सेनफ्रानो कमप्लिट जाबाय होनजायो औ औ जेरै बे गामि गामि गं फा गंफा स्कुल जानानै बयबो फरायसाफोरा फरायनो सुबिदा जाबाय औ मास्टारफ्राबो बिदिनो फोरोंगिरिफ्राबो फैनो हासै सै आरो लामा दालां गैयाबाथ' फोरोंगिरिफ्राबो
फैनो हाया औ सम सम थि समाव
औ थि समाव बुंनो हाया मा आरो देहा फाहामसालिफ्रावबोथ' जोंना डक्टर थायोना बेफोरबोथ' औ लामा दालां गैयाबाथ' फै
बेहायथ' फैनो हानो औ फैखाया औ बिदिनो जोंनि औ जोंनि सुबुंफ्रा गोबां बिदिनो खस्थ' जायोमोन आरो।
औ बेमारिफोरखौ लांनायफोरावहाय इदिनो लामा फ्रावनो सोरबा सोरबाथ' गोदो आबै आबौमोन खोनथानाय बायदिबा औ। जिउ गोमायोमोन होननाय खोनादों आरो औ बाननानैसो लांनाय जायोमोन नालाय। ओम दाथ' लामा लां जानानै नोङो दसे मा एक एक सेकेणडआवनो इदिनो फन हर नानै मोननाय जाबाय आरो।
औ आरो लामा दालांनि थाखाय गारि मथरनिबो गारि मथरनिबोथ' सुबिदा जाबाय।
औ गारि मथरनि गोदोथ' इदिनो गारि मथरखौनो नुनो मोनामोन। माने साइकेलखौनो नुनो मोनामोन होननाय जायो आरो मोसौ गारिफोरजोंसो हान्थियोमोन मालफोर रोगायोमोन। मोन आरो। न'फोर लुनोबाबो
औ एसे टाउन ओनसोलावसो गारि मथर थायोमोन एसे गामि ओनसोलावथ' बारा खाट गामि ओनजोलसिम दोनहैयानोमोन। खाथिसिम खारानोमोन लामा दालांफोर गैयिनि थाखाय।
औ दा लामा दालां जानानै बयनिबो न' न' गारि मथर नुसै आरो फ्रायानो।
औ औ फ्रायआनो सुबिदा जाजोबबाय।
औ सुबिदा जाजोबबाय गोबां जौगाबो बाय जोंनियाबो। बिदिनो गामिफ्रा लामा दालां जानानै। लामा दालां गैयाबानो जोङो बे बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोननाय नङा मोन आरो बेफोरबायदि मुलाम्फाखौ जेरै जोङो स्कुलाव थांनाय स्कुल गामि गामि स्कुल जानाय आरो बेफार फालांगि खालामनाय गुबुननिखौ। जोंनियाथ' जोंनियाव माल बि जोबा नालाय गुबुन फोरनिफ्राय लाबोनानै जों बेफार खालामफैनाय औ बेफोर सुबिदाखौ जों मोननाय नङामोन आरो बेफोरबायदि उम लामा दालां जायामोनबा।
औ दायो गोबां सुबिदा जाबाय।
औ होमबाथ' नोंथां जोंना समाबो जाना फै
औ जाना फैबाय। औ हो मा होनदों नोंथां? खोनाया खै।
अ जोंना समाबो जाना फैबाय जोङो लामा दालांनि सोमोन्दै एसे सुंद'यैबाबो सानैजों जोङो सावरायबाय औ औ नोंथां दे औ। औ औ औ दोनथ' जायो नोंथां दे।